हेलौ
औ
औ ओ गिबियावनो नोंथांखौ ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
औ दा नोंथांखौ आङो ओ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय दावबायग्रा जायगा आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय ओ दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै जों एसे नोंथाङा सोलाबोबा ओरैनो फोरमायलायनाय सावरायलायनाय ओ सावरायलायजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन बिदिब्लालाय जोङो जोंनि साखाथि फाखा थिफोरनिखौ जोङो गोसोखांफ्लायनानै सावरायनाया गोबां मोजांनि बाथ्रा जागोन।
औ औ औ दा बिदिब्ला जों सावरायसै नङा होमबा ओरैनो नों नोंथांमोना मा ओ मा जायगा गोलैयो ओरैनो ओ खिन्थानो हागोन नामा अननानै।
जोंना बिदि हैबालाय डायरेक्ट अरुनाचल गोलैयो।
अ आतसा आतसा अरुणासल अ जोंना ओरै ओरै माबा गोलैबाय ओ जोंना कक्राझार गोलैबाय आरो दा बि दिब्ला जोङो जोंनि एरियाफोरनि ओ दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायसै नङा होमबा?
औ
ओ थारैनो ओ दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा सुबुंनि मोनसे ओ बेरायग्रा बोरायथाव जायगा बा माबा मोनसे जाय जायनि गेजेरजों जों माबा मोनसे नुफेरै जायगाफोर जायगाफोराव थांनो हायो। बा नुफेरै जायगाफोरखौ जों बेरायहैनानै बिनिफ्राय जों माबा मोनसे सोलोंनो हायो बा बै ओ दावबायग्रा जायगाफोरनिफ्राय बायदिसिना नुथाइफोर नुनो बा गोसो रंजानाय खालामहैनो थाखाय जों बेफोरबायदि दाव ओ ओ मा होनो दावबायग्रा जायगाफोराव दावबायहैयो आरो। दा दावबायग्रा जायगा होन्नानै बुङोबा जोंनि ओनसोलफोराव ओ माखासे बिदिनो जों ओ ओ मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि सा खाथि होन्नानै बुङोब्ला जोंनाव दावबायग्रा जायगाया जाहैबाय जोंना बिदिनो सरलपाराखौ जों मखनो हायो सरलपारा दङ' जोंनियावहाय ओमफ्रायो जोंना रायमना नेसनेल पार्क दङ ओमफायो ओमफायो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ', ओमफाय जाहैबाय जोंना ओरैहाय ओ धिरबिल दङ', दिप्लाइ दङ दा बेफोरबायदिनो बेफोराव ओ जों ओ बेरायहैनो बा सुबुंफोरा बेरायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो थारैनो ओ ओ जोंहा जोंनि ओनसोलनि सरलपारा होननानै बुङोबा बेयाव मोनसे सरलफाराया जाहैबाय मोनसे ओ ओरैबायदि ओ मोनसे गोजोननाय मोननो हायो आरो बेयाव थांनानै ओ जायनाखि जाय दैया ओ भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै बे दैयाव ओरैहाय स्राइ स्राय स्राइ ओ मा होनो सोमखोर हाजो जिं जों ओरै बोहैबोनायखाय बेवहाय मोनसे ओ गोजोननाय मोनो आरो थान्दा गुसु जायो आरो बे हिसाबै ओ गोलोम बोथोर समाव बांसिन ओ बे सरलपारायाव बेरायहैनायखौ ओ रंजाहैनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जाहा ओरै ओ ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बावैसो ओ बियो मोनसे नेसनेल पार्क जालांबाय ओ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव। बेयावबो जोङो माखासे ओ बिनि मोनसे ओ मखजाथावसिन आरो बुंनांगोना जाहैबाय ओ सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि माबाया जाहैबाय बेयाव मोनसे गोबां रोखोमनि बांसिन सिख्रि थानाय जायगा आरो। गोबां जाथिनि सिखिरि मोनगोन आरो बे सिखना जोहोलावाव ओ बे बे मोनसे आरो गजाथाव बिनि अनगायैबो जोंहा बि सिखोना जोहोलावआव ओ जों माखासे गल्डेन लेंगुर जायनाखि जों सनालु मोख्रा होनो बेखौहाय बे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवबो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जायनाखि सिखोना सिखोना जोखोलाव जोंनि गोदोनि बियो जोहोलाव जों होननानै मिथिनो मोनो बिनि माखासे बायखोन्दा नेरसोन आरो बिसोर फुख्रि जावनाय जायगा आरो बे दुगैग्रा जायगाफोरखौ जों बे ओ नेसनेल ओ सि सिखोना जोहोलाव हायुङारि हाग्रानिफ्राय जों ओ म मानिे बाव मोननो हायो आरो। आरो बे हिसाबै मानसिफोरा बे जायगायावहाय बेरायनानै बिनि माखासे ओ गोदोनि ओ जायनाखि सिखना जोहोलावनि ओ बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनानै गोजोननाय मोनहैनायखौ ओ बेयाव थांनायखौ मानसिफ्रा नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो ओरै ओ धीरबिल बेफोरावबो थांनानै मानसिफ्रा गोसो गोजोननाय रंजाहैनायखौ ओ नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो ओ माखासे ओ ओरैहाय ओ सिखोन ओ मा होनो ओ ओ मान रायमना नेसनेल पार्कआवबो मोनसे ओ नेस ओ बेयावबो मोनसे ओ माखासे नुफेरै जिब जुनारफोर फोरफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेरै गल्डेन लुंगुराबो बेयावनो मोनसे ओ माबा दङ गल्डेन लेंगराबो ओ बेयावहाय गोबां रोखोमनि बिबांनि नुनो मोनसै आरो दा गल्डेन लुंगुरावबो। दा नोंथांमोननि जायगानि ओ ओ एसे दावबायग्रा जायगानिबो सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथांमोननि साखाथि बाखाथियाव थानाय।
औ औ। नोंथांमोननि जायगाफोरनि सोमोन्दै खोनानानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो बेफोरबायदि खायफा खायफा जायगाफोराव जोंबो बेरायहैनो मोनबाय बिनि यनो जोंबो बेफोरखौ नुयोब्ला गोजोनो आरोना। जोंनि साखाथि फाखाथि खाथियाव थानाय गोबां बिदिनो जायगाफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना गोबां मिथि खायो जानांगौ बेबायदिनो जोंनिथिं बिदिनो हाजो जायगा गोबां बिदि समायना सोमखोर मिथिंगाजों आबुं आरो गोबां बिदिनो थान्दा फोर जाखायो जोंनिथिं आरो गोबां बिदिनो बेरायनो थाखाय फैनाय दावबायफोरनि बिदि आंखाल गैया। गोबां फैयो आरो गोबां बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा बिदि फैफेरिफ्रा बेफोरबायदि जायगाफोराव फैनानै गोबां फ फट'फोर लानानै गोबां रंजालाङो आरो गोबां पस्टफोर होयो बेफोरबायदिहै जोंनिथिंनि जायगाफोरावहा बिदि गरमनि समाव मोजांसिन जायो आरो बेरायनो। मानो होनोब्ला गाहायथिंहा बिदिनो उदालगुरिफोरथिंहा गोबां गरम ज जायो नालाय नाथाय जोंनिथिं फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थान्दा जायो जायनि जा होनाव गोबां दावबायारिफ्रा फैयो आरो जोंनियाव बिदिनो गोबां दै बाज्रुमफोर मोननाय जायो दै बाज्रुमफोरावहा गोबां बिदिनो मोजां मोजां जायगा दङ जायफोराव बेरायनो हायो आरो गोबां बिदिनो दावबायारिफ्रा बेफोरावहा दैेलि फैयो। बेफोरबायदिनो जों गोबां सावरायबावनो हायो आरो जोंनि भुटान भुटान बुंनोनो नाङा भुटानावथ' गासिबो फैयो। आरो बे जायो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै मोनथिखायो जों बेफोरबायदि जोंनि खौ जोङो जोंनि रावफोरजों जों फोरमायजाबनो हाया। जोंनि खामायनायखौ जोङो अब्लाबो जोङो फंनैसो बुंदों जोंनि हाजोनि लामाफोर जेरै जोंनियाव गोजौ गाहाय आरो गोबां टार्निं दङ बेफोरनि टार्निंनि गेजेरजोंहा गोबांफोरा बिदि एक्सिडेन्टफोर जायो अब्लाबोबो गोबां फैनाया आरो थांनायाबो जोबा। बेफोरबायदि जों सावरायनो हायो आरो गोबां बिदि सावरायबावनो हायो जे जोंनि बे हाजो जायगायावहा गोबां बिदिनो नेटवर्कफोरनि प्रब्लेम जायो अब्लाबो गोबां बिदि जोंनि गामि गांखनफोरावहा जोङो बेफोरखो जोङो जोंनि जायगाफोरावहा मोननो हायो बेफोरबायदिहै जों सावरायनो हायो आरो बेखौ बेफोरबायदिहै जोंनि जायगाफोरावहा बिदि गुसु बारहावा फैबाय थानायजों जोंनि गोसोफ्राबो फ्रेस थायो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां इनारजिफोर मोननो हायो। आरो बिदिनो जोंनियाव गोबां बिदि एम आबाद फोर मावनाय जायो जोङो आबादफोर मावनानै जोङो थांनानै थायो आरो गोबां आबादफोरखौ जोङो बिदिनो बेफार बिजिनेसफोरबो मावो। बेफोरबायदिहै जोङो जोंनिथिंनि जायगाफोरखौ जोङो सावरायनो हायो। आरो दोंबावो गोबां बिदिनो पार्कफोर दङ जाय पार्कफोरावहाय सिलड्रेन पार्क आरो गथफोरनि पार्कफोर दङ बेफोरावहा जोङो जोंनि गथफोरखौ लांनानै बेलासि समाव जोङो गेलेहोनो हायो आरो गोबां बिदिनो फरायसाफोरखौहा जोङो जोंनि लें जोंनि बर रावफोरखौ जोङो फोरोंग्रा बिदिनो गैयाब्लाबो जोंनियावहा अब्लाबो जोङो गोबां बेफोरबायदिखो जोङो फोरोंनो हायो जोंनि न फोरावनो आरो जोंनि गेजेरजों जोंनि गथफ्राबो गोबां बिदि सोलोंलांगासिनो दङ।
औ औ औ। ओ थारैनो नोंगौ नोंथाङा नोंथांनि जायगानि सोमोन्दै फोरमायबाय। ओ दा नोंगौ ओ जोंनि दावबायग्राफोर जायगा होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि ओ साखाथिफोराव खाथियावनो गोबां रोखोमनि समायना समायना जायगाफोर दावबायग्रा जायगाफोर दंसै नङा होमबा नोंथां। ओ दा बे हिसाबै ओ जोङो जों साखाथि फाखाथिनि मानसि हिसाब ओ सा था सुबुं जानानै जों जोंनि ओनसोलनि ओ दावबायग्रा जायबा जायगाफोरखौ जों थारैनो जोबोद समायनायै एबा मोनसे साबसिख खोनै लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां? जायनाखि ओ जोंनि जायनाखि जोंनि ओनसोलफोराव दावबायग्रा ओ सुबुंफोरा जोंनि ओ ओनसोलाव दावबायनो फैयोब्ला जोंनि समायनायखौ ओ बा बै मोनसे जायगानि दावबा ओ जायगानि दावबा माबा समायनायखौ ओ मोनदांलांनो हायो हा हायो बा बिनिफ्राय माबा से ओ सोलोंलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरानो जों मोनसे सांग्रांथि जानांगोन नङा होमबा? जोङो गावनि गावनि ओनसोलखौ ओ थारैनो साब सिखोन लाखिनांगोन। जों बेयावहाय माबा मोनसे गाज्रि रोखोमनि आबहावा जों सोमजिहोनो मोननाय नङा नङा होमबा ओ गाय बायदिसिना रो खोमनि दाथ जोंनि ओनसोलफोराव जों गोबां रोखोमैनो नुनो मोनो जोंनि दावबायग्रा ओनसोलफोराव जायनाखि ओ जायखि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बा खाथि खालानि सुबुंफोराबो बिनि सोमोन्दै ओ बि बिनि फारसे ओ बा बांद्राय नोजोर होनायखौ नुनो मोना आरो जेरै दावबायग्रा जायगाफोराव बेयाव सुबुंफ्रा थांनानै रंजाहैगोन। बा माबा मोनसे ओ जाहैगोन बेफोर जाहैनाय ओ साखोन सिखोनफोरखौ ओ थारमाने बेयाव ओरैनो गारबोलाबायनाय बेफोरबायदि ओ लेथ्रा खालामबोनाय बेफोरबायदि थासारिखौ माखासे खायसे खायसेखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा बे हिसाबै जों माखासे बेफोरखौहाय जोंनि जायगानि बा माबा मोनसे। खुंगथिफोरा बै ओ ओनसोलनि बा बेरायग्रा ओनसोलनि खुंगथिफोरा जों बिनि सायाव। कनसियास जानांगोन नङा होमबा सांग्रथि लाबोनांगोन।
औ औ।
दा जोङो बे बेफोरबायदि बेरायग्रा जायगाफोरनिफ्रायनो जोङो बै मोनसे ओनसोलनि थासारिनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो बै ओनसोलाव माबायदि रोखोमनि ओ सुबुंफोरा थायो मा रोखोमै जायो। मा रोखोमै ओ बैसोरो मा मा रोखोमै सोलियो जेरै नोंथाङा होनबाय आबाद मावनायनि खोथा जेरै ओ गुबुन गुबुन ओ गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जेरेखम जोंनि ओनसोलाव फैयोबा थारैनो बेफोर बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो फैयोबा जों ओ बै बेरायनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे जायनाखि जाग्राफोर जायनाखि जोंनि माखासे ओ जामुंफोरखौ बिसोर जालांगोन नङा होमबा आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि माखासे ओ जोंनि थांना थानायनि राहा जेरेखम आबाद मावनाय जों बेफोरखौहाय जोंनिफ्राय मिथिलांगोन आरो बेनिखायनो जोङो मोनसे जोंनि दावबायग्रा जायगाफोरखौ बा जोंनि ओनसोलफोरखौ मोनसे जोङो ओ समायनाय साब सिखोन बेखौै लाखिनांगोन आरो बे हिसाबै आं बेखौनो खावलायबाय आरो ओ जोंनि जायनाखि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा औ बेफोरखौ ओ मोनसे ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरखौ मोनसे ल होन नांगौ जोङो साब सिखोन थानाय बा कनसियास जानाय बेफोरखौ जा जानांगोन आरो आं दा नोंथाङा बेनि सायाव सांग्रांथिनि सायाव माबाफोर होनबावगोन नामा?
औ जोङो जोंनि जायगाफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखिनायाव जों जा गाव गाव जायगानिखौ जों जायगानि मानसिफ्रानो गोबां बेसेन गोसा बिबान होनानै जोङो साननानै लानांगोन मानो होनोब्ला जोङो जोंनि जायगाखौ जों गावनो बिदि मैला प्लाटि जो आबुं खालामनानै लायोब्ला जोंनि जायगायानो गाज्रि जागोन आरो गोबां दावबायग्रा जायगा होननानै बेयावहाय उनावहालागै गोबां मानसिफ्रा फैनो हानाय नङा बेफोरबायदि खौ जोङो नोजोर लाखिनांगोन आरो जों गाव गावनो बेफोरखौ साफा खालामनायनि सा थाखाय जोङो जाबोर गारग्रा डास्टबिनफोरखौ जोङो दोननांगोन अब्लासो दावबायारिफ्राबो बेखौ मोनथिनानै बेहाय गारगोलांगोन। अब्ला जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोङो एसेखिनियावनो दोन्थ'सैदां नोंथां सावरायनायखौ?
ए गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोबोदनो।
दे
औ दे।